औ नोंथां
औ खोनादों
खोनादों औ
औ दायो बिदिबा मानि सायाव सावरायनो?
अ नोंथां जोङो एसे बे मैहुर खालामनायनि बागै सावरायनि सैदां बर'फोराथ' माने मैहुर खालामनानै जाहोग्रा मोनसे हारि नालाय। जोङो बेबायदिनो बै मैहुर खालामनानै जानाय माखासे आदब खान्थि बा आ जिब जु जुनारफोरखौ बा दाउ दाउमा दाउसाफोरखौ जों मैहुर खालामनानै जायो बेनि बागैनो एसे सावरायनोसै आरो।
नंगौ नोंथां बिदिब्ला ना जाहैदों
औ औ दे होमबा जागायनोसै जोङो ओ गुबैयै जोङो गोबां ओ हाग्राफोराव मैगुर खालामनानै जाबोनाया जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोङो माने गामिनि बयबो ओ बिदिनो ओ जि जन नैजि जन गाहाम माने जमायै माने गामिनि ओंखारलायनानै ओ बोरायफोर बा एसे सेंग्राफोर जयैनो थांनानै जोङो। मैहुर खालामनो थाङो आरो। बै ओ ओ बै हिसाबै जोङो हा ग्रायाव माखासे जिब जुनार थायो। जेरै अमा सेसा, ओ जाहामालाय ओमफ्राय नेवलाय लोगोसे बना हाफा आव मै माने बे बैफोरखो माने मैहुर खालामनो थाङो बैफोर मैहुर खालामनो थांनायाव जोङो अमाफोरखौ जोङो अमा आरो मै बेफोरखौ जोङो बे मोननैखौ जोङो मैहुर खालामनो थांनायाव जोङो जे नांगौ जे लानानै थाङो जे लानानै जोङो ओ फारसेथिं जोङो जेखौ खानानै साना दोननानै जोङो सानानै ओमफ्राय माखासेफ्रा ओ थाखोमानानै नेनानै थायो। फ्राय माखासेफोरा ओ आलदा बे जेनि उल्था साइडजों थांनानै होयै होयै लानानै फैयो। जेब्ला होयो अब्ला खारबोनानै जेयाव नांबाय अब्ला बै नेनानै था नाय सुबुंफ्रा बेखौ बुथारो आरो बुथारनानै बेबायदिनो लाबोनानै जोङो जयैनो जायफोरा जाय जायफोरा थांदोंमोन। ओ होनायाव बियो ओमफ्राय ज'यैनो समान समान राननानै। जाफैयो आरो बे खालामनानै। बेजों लोगोसे जोङो सेसाखौ होनो थाङो ओ जहा मालाय बेफोरखौ होनो थांनायाव जोङो नाथाय जे बेफोरखो होनायाव जोङो। जि बाहाया जोङो बांसिन ओ बाथुल बाहायो ओमफ्राय। थखन ओ बिदिनो थांगोन लावथि बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायो आरो जोङो सेसाखौ होनायाव जोङो गिबि जों सेसाखौ बिदि होग्रोआ जोङो बिनि थाग्रा खुलिखौ नायगिरग्रोयो सिरि सिरियै थांनानै नायग्रोयो जुदि बेखौ नुयोब्ला बेयावनो जोङो। लावथिजों बुथारो एबा जोङो बाथुलजों गावनानै बुथारो आरो। नाथाय जोङो ओ नेवलायफोर बेखौबा जोङो हले ओ हाग्रायाव होनानैसो बेखौ बरननांगौ जायो आरो होसो हुग्लुमनानै बाहेरायाव बर'नानैसो होसोनानै बुथारनाय जायो ओ नेवलायखौ ओमफ्राय जाह मालायफोरखौबो बेबायदिनो खालामनानै बुथारो औ बैफोर बेदरा माने जोबोद गोथाव आरो आं माने हाग्राफोरनि बेदरफोरनि माने मादाव ओ बे सेसा बेदरखौ माने थावसिन मोनो आरो जानो ओ बेबायदिनो दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथांनि मिथि
मैहुर खालामनाय होनबाथ' बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे आंगो मोनसे आबाद मावनाय बायदि जेरै आंगो आबाद मावनायाबो बेबायदिनि बेबो आंगो आरोना नोंथां।
औ हारिमु होननांगोन आरो जोंनि मोनसे।
औ मोनसे हारिमु आरो बेफोर औ बेखौ हारिमुखौनो होनजायो। हुर ओमफ्राय बिदिनो ओ जोंहा सिगाङाव जोंहा सिगांनि जोंना सुबुंफोरा फोरमायबोनाय बायदिब्ला माबादि मैहुर खालामो गोदो गोदायनो बिथांमोना जोंनावथ' बिदि आगजु गैया नालाय। दानि गोनोखो ओरैबायदि आगजु बेखायनो बिथांमोनहा सिखा, रुवा, लावथि नङाबा बोरला थिर बेबायदि लानानैसो बा मैहुर खालामोमोन आरोना गोदो
नंगौ नंगौ
दा जेरै नोंथाङा फलान फलान सानाय होनना बुङो। फान सानाय बिदि औ एक्फ' लानस लानानैबो बिथांमोना मैहुर खालामदों आरो सिगां आ बेबा बिदिनो गोदो हाग्रा दङ नालाय गोबांथार हाग्रा बंग्रा दं आरो जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' हाग्राफ्राव थाबोनाय गोदोनिफ्रायनो। हाग्रा दान सिननानै आबाद मावबोनाय बेबायदि नङा होमबा?
नंगौ
औ बेबायदिनो आ बर' सुबुंफ्रा जेब्ला मोनसे हाग्राखौ सिफायनो थाङो बेहाय आबाद मावनो थाखाय अब्लानिया बिथांमोना गोबां रोखोमनि बेयाव जिब जुनाद मोननाय जायो आरो बेफोरखौनो आ बिथांमोना मैहुर खालामो मैहुर खालामनानै जायो बेबायदिनो आरो आरो बेबायदिनो बिथांमोना अमाफोर अमा हाग्रानि अमा होनना बुङो औ बे हाग्रानि अमा ओ मैसो सेसा बनहाफा मा मोनलाय ओ बेफोरबायदिनो जाहामालायफोर ओ नेेवलाय फोर बेबायदि मैहुर खालामनानै जाबोदों आरो गोदोनिफ्राय नाथाय आथि आथिखालाव जों बेफोरखौ खम नुनो मोनो मानोना जोंना सोरखारा बेफोरखौ संरैखा थि खालामनो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन आगान बा गोबां गोबां थांखि लाबोदों आरो ना
औ नोंगौ
मानोना जोंनोबो बे हाग्रानि जिब जुनारखौबो नांफागौ जों मानसि थाफानाय थाफानायजों लोगोसे बेफोरनो हाग्रानि जिब जुनारखौ लाफानांगौ आरो हा जोंजों औ अब्लासो जोंहा थिंगायाबा आबहावाफ्रा मोजाङै हायो बिबायदिनो ओ दानि आथिखालावहा जों बेबायदि मैगं खम जोबोद खम खम नुनो मोनो आरो जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव औ दायो आंबो सानो आंबो मोनदांथिदों बे बेबादि मैहुर खामनाया दायो गाज्रिसै आरो खामनांला आरो मैगुर खामना जानानै बे आदब खायदा बा बे हारिमुखौ जों लासैनो गारनांसिगोन आरोना लायो मानो होनबा जोंहा बे फोर जिब जुनारफ्रा जोबस्रां लांनायनि लामायाव दं जों बेफोरखौ संरैखाथि खालामनांगौ मानोना जोंनो जानो थाखाय जोंनो इसोरा होखादों मानो नङा होमबा न'आव फिसिनाय दाउ अमाफोरखौ जोंनो होखादों जोंजानो नङा होनबा औ बेफोरनि थाखाय बेंखायनो जों बेफोरखौ गारनांसिगोन आरो दायो त बे आंनि मोन आदांथि साननाय आरो सोरखाराबो बेफोरखौ ओ गोबां थांखि लाबोदों बेफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय बेखायनो हाग्रामा बा वाइल्ड लाइफ सेेंसुरिस बेबायदि प्रटेक्टेड एरियासफोर बाहायना होदों आरो ना सरखारा बि स सं रैखाथिनि थाखाय
नंगौ
दायो आं नोंथांनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानबाय जे सिगां जों बर'फ्रा माबोरै जों आबाद ओ आबाद नो मैहुर खालामोमोन आरोना
औ औ
औ दा आं सिगाङाव फोरमायनाय बायदि हाग्रा दानस्रिंनो थांनायाव बेफोरबाददि जिब जुनारखौ जोङो आगजु होनबा बोरला थिर लानानै आरो सिखा रुवा बेफोर लानानैसो जोङो आरो फलान सानानैसो जों बेफोरखौ ओ जिब जुनार फोरनि मैहुर बोदों आरो
औ
आं बिदिन्थि बादियै बुंनोसै गोदो आङो खेबसे आं गावआनो थां थांफादोंमोन आरोना गामि सुबुंफोरजों मैहुर खालामनो होननानै बेहाय जोंनिथिं मा खालामो जोंनि ओनसोलाव ओ सैमा थायो सैमा लांफायो न'आव फिनाय सैमा
उम
बे सैमाया बिसोरनि सो मोनामसुनाय गोहोआ जोबोद गोराना मा सियान जोबोद दंथारो मोन जुनाय गोहोआ बेखायनो बिसोर खौ लांफानाय जायो आरो मा मैहुर खालामनायाव ओमफ्राय बिदिनो बोरला थिर लांङो जोङो बोरला थिरजों जाय सेसाफोर नुयोबा अमाफोर नुयो बेखौ गावनाय जायो आरो। नाथाय अमायाथ' हाग्रानि अमाया जोबोद गोहो गोरा। बियो थाब थैनो नागिरा आरो ना बोरला थिर नांबाबो। बेखौ बोरला थिरजों गावै गावै हैयै बुरजाथार बोरलाथिर गावनांगौ जायो आरो ओमफ्राय खारै खारै मेंनानै बे उन्दुना थाहैयो। हाग्राफोराव ओमफ्राय बेखौ बेयाव थांनानै जों बेखौ ओ जंजों थुयो आरो ना
औ
सुनानै थारनाय बुथारो आरो बेबायदि। ओमफ्राय बुथारनानै न'आव लाना फैयो गामियावहा गामियाव मोजां साफा खालामनानै बेखौ राननानै जाय थामि दमोन आआव आहा मैगुराव बेबायदिनो बेखौ राननानै जायो आरो ना
औ
औ बेबायदि खालामनायखौ आं नुबोदों बा आं गोदोनि सुबुंफ्राबो गोदोनो खामावदों आरो मैहुर खामनाय इक्स नाथाय जोंनि हारिया बर' हारिया मैहुर खालामनानैल' जाग्रा बेबायदि हारि। नङा आरो
नंगौ नंगौ बियो औ जोंनि माने औ बिदि मैहुर खालामनाया जोंनिया माने ओ बो थोरनि ओ बोथोराव खनसे लसो आरोना जोंनि ओ बेफोरबायदि मैहुर खालामनानै जानाया। ओ जेरै जोङो ओ दैज्लां बोथोरावसो जों बेफोरबायदि मैहुर खालामा जों बांसिन ओ मेसें बोथोराव ओ जेब्ला आबादफोरा बोखांजोबनायनि उनाव जोङो ओ मेसें बोथोर जायो दैफोरा रानजोबो ओ अब्ला बै समावसो जोङो माने ओ बयबो खनसे ए हाग्रानि ओ बेदर फिसा माबा माबिफोरखौ जानांगौ होननानै खनसे जयैनो ओंखारनानै ओ मैहुर खालामहैनानै जोङो ओ लाबोयो आरो नाथाय ओ बेबो मोनसे ओ माने फोथायो जे बुङो माने हाग्रानि ओ बेदरखौ खनसे जे बोसोराव जानांगौ माने एसे ओ देहायाबो माने राफोद जायो बा थायो ओमफाय ओ खायसे माखासे ओ फिसा बिला बेमार फोराबो एसे ओ खमायो होननानै बिदि माने फोथायो आरो बिनि थाखायनो ओ जोंनि अ बर'फोरा माने मैहुर खालाम माने बोसोराव खनसेब्लाबो जयै मैहुर खालामनानै ओ बायदिसिना जिब-जुनारफोरखौ लाबोनानै जाफैनाय। जों नुयो आरो माने बे गोदोनि फोथायनाय आरो जानोबो हा गौ माने बियो बेबायदि माबा मोनसे ओ मुलाम फा दंमारो बेखौ जानायनि सायाव
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ बेबायदि नो ओ बिदि सावरायनाया मोजां बा नंगौ मैहुर खालामना जानायाबो जोंनि गोदोनि हारिमु आरोना।
औ नोंगौ ओ दे होमबा नोंथां औ औ दे नोंथां दे
नोंथाङा